दे।
औ नोंथां खुलुमबाय
बेलासि समनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दानजसे सम होनो हागोन नामा
औ नोंथांङा हागोन थारैनो
अ बिदिब्ला जोङो जि जोंनि बर'फोरनि आबाद बे आबादनि सायावनो आबादनि मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै नामा
औ औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङानो बे जोंनि बर'नि जि दोरोङारि आबादफोर बेनि सायाव एसे बिबुंथिखौ लाखिग्रोदो
औ नोंथां। जोंनाथ' दा आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां आबाद दङ जेरै जोङो दा दैलां बोथोर बोथोरावहाय गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावो नङा होनबथां बे औ बे माइनि आबादखौ बोरैहाय मावो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै। ओद। दा बे माइखौ ओ गायनो थाखाय जोंहाथ' गिबियावनो खोथिया फोग्रोनांगोन ना बे खो खोथियाखौ जोङो ओ जोंनि जि फुराना माइ बे माइनिफ्राय जोङो माइज्लि बासिनानै दोननाय जायो आरोना बा जोङो ओ बाजारफोरनिफ्राय बा दखानफोरनिफ्राय
नंगौ। नंगौ। औ - औ। हेलौ। औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। दे
ओ बेनि उनाव जोङो खोथियाखो जेब्ला खोथिया जोंना फुजानाय जागोन बेनि उनाव जोंहा जेब्ला खोथिया फुजागोन अब्लाथाय जोङो बेखो अ फुनानैहाय दुब्लि फोथारखौ मोजाङै हेवनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना। आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो ओ मेसें बोथोर बा दैज्लां बोथोरफोराव मा - मा उफुरा खेथि बा मैगंफोरनि खेथ ति मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जि दैज्लां बोथ थोरनि माइ आबादनि सायाव आंनि सिगाङाव गुरैयैनो ओ गुरैयै आरो आं बुजि मोननाय रावजों फोरमायलांबाय। थारैनो नोंथाङा माइ - माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो बेनि बागै गुवारैनो फोरमायलांबाय। दा आ नोंथाङा ओ आंनियाव जिखिनि आंखौ जि मेसें बोथोरनि जि आबाद नि सायाव बिबुंथि लाखिनो होलायनाय आङो जोंनि ओनसोल सोलाव मेसें बोथोराव मा-मा आबादफोर मावो बेनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलांनि दा जोंहा मेसें बोथ बोथोराव जोंहा जेरैहाय लाइ, लाफा, आलु, बिलाहि बेबायदिनो फानलु आबादखौबो जों मेसें बोथोराव मावो बेजों लोगोसे जुखाम बायदि आबादफोर जोंनि गामि ओनसोलाव मेसें बोथोराव मावनाय जायो। आरो बेखौबो आङो बुंनांगोन जोंनि गामि ओनसोलाव फ्राय दाइनजि जौखोन्दोनि ओ मा सुबुंफोरानो माने आबादजोंनो माने थांनानै थायो एबा आबादानो थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै बुंनो नांगोन। दिनै जोंनि गामि ओनसो जोंनि गामि ओनसोला जे ओ एसेबांखिनि दावगासोनाय गामि ओनसोल नङा। जोंनि गामि ओनसोलाव गोबांखिनि माने साख्रि मो साख्रि बाख्रि मावनाय बेबायदि सुबुंफोर गैया। जायनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां आबादारिफोरा माने आबाद मावनानै जिउ संसारखौ दै एबा गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायहोनाय जेरैहाय न'खरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय देलायनाय बेरायनाय बायदिसिना खरसफोरखौ आबादनिफ्रायनो दिहुननाय जायो। दिनै ओ मेसें बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला गाहायै ओ जोंनि गामि ओनसोलाव आलु आबादखौनो मावनाय जायो। आरो जुखाम आबादखौबो मावनाय जायो दा आलु आबादखौ माबायदि मावनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो इस फोरमायनानै होलांनि दा जोंनि गामि ओनसोला ओ रानस्राव हा आरो इसे बालासिया हा नालाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने आलु आबाद खौ मावनाय जायो। दा आलु आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो मोखो माने हाखौ मिस - मिस गुन्दै जाजासे जोङो माने एवनानै लाग्रोनांगौ आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो गिबि गिबि आलु आलु आबादखौ जोङो मा खालामो गिबि गिबियैनो एसे थाबै जोंङो आलु आबादखौ मावनानै एसे थाब दिहुननो हायोब्ला जोंहा हयथ' आलु फनानै जों एसे रां बुथुमनो हायो एबा आलुखौ जो एसे गोबां बेसे नाव जोङो फाननो हायो बेनिखायनो आलु आबाद खौ माने जोङो गिबि गिबियावनो आलुनि बिदानखौ जोङो भुटान रायजोनिफ्राय लायनाय जायो। बे भुटान रायजोआव आलु आबादखौ एसे गिबिसिनै बा आलुनि बिदानखौ गिबिसिनै मोननाय जायो। दा बे भुटान रायजोनिफ्राय आलुनि बिधानखौ लाबोनानै जों जेला गायो आलुखौ जों हा सिंआव नांगोलजों सिन बोनानै जिखिनि जेब्लानोखि फबनानै दोनो अब्ला बै आलुआ जिबा सान बा नैजि साननि गेजेराव माने गासिबो फें ओंखारजोबो एबा हाखौ सौसिबोयो दा बेबायदिनो हाखौ सौसिबोनानै जोङो आरोबाव नैजिसिन नैजि ओ सानसे थानायनि उनाव जों मा आलुखौ जोङो माने हाजाबनानै होनाय जायो आरो हा जाबनानै होनायजों लोगोसे जोङो जेब्लानाखि आलुवा देरबोबाय थागोन। अब्लानि जोङो आलु बेदर थांनायनि जायखिजाया भिटामिन मुलिफोरखौ सारगोन आलुआ बेराम आलु बिफाङा बेराम जानो हायैनि जोङो बेफोरावबो माने भिटामिन मुलि बा बायदिसिना मुलिफोरखौ होनाय जायो आलुआ गिदिर गिदिर बेदर जानायनि जों बेफोरावबो माने रासायनारि हासार जोङो होनाय जायो बा बेबायदिनो आलुआ आलुवा गुजि दिन बा जौसे दिन जानाय लोगो लोगो मा जायो जोंहा बुरनो जायो एबा बै आलुखौ जोङो माने बुरनानै हाथाय बाजारफोराव फाननाय जायो आरो नोंथां। बेबायदियैनो जोंनि गामि ओनसोलाव माने आलुनि आबादखौबो गोबांखिनि मावो। जों लोगोसेनो जेरैहाय आं आगोलाव बुंलांनाय जुखाम आबाद ओ जुखाम आबाद लोगोसेनो लाइ लाफायाथ' जोंहा न'खरफ्रावबो माने गावबा गाव न फोराव जानोबाबो जोङो लाइ लाफाखौ माने फोनानै लाखाथारनाय जायो। बेजों लोगोसेनो दुब्लि फोथारफोराव जाय-जाय दुब्लि फोथार फोथाराव जोङो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो बै माइ माइ आबाद खौथ' जोङो मेसें बोथोर जानायनि सिगां सिगांनो माइखौ हाजोबनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा माइखौ हाजोबखांनाय लोगो लोगो बैफोर नारा थिलियाव जोङो मोसौ होनानै मा होनानै नाराफोरखौ इसे माने ओ जाहोनानै नाराफोरा एसे खम जायोब्लानो माने बैफोरखौबो जोङो ट्रेक्टर बोनानै बेफोराव माने बेसर आबादखौबो मावनाय जायो बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव मसें मेसेंनि समाव मेसेंनि आबाद दैज्लांनि समाव दैज्लांनि आबाद मोनफ्रोमबो बोथोरावनो माने आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो जायनि थाखाय आं आगोलाव बुंलांनाय माने बैफोरबायदि आबाद मावनानैनो फालांगि खालामनानै जोंनि गामि ओनसोलाव माने आबादारि बिथांमोना गावबा गावनि गथ'फोरखौ फरायहोनाय एबा न'खरनि जानाय लोंनायफोरखौ माने ओ ओ न'खरनि जानाय लोंनायनि खरसाफोरखौ जोङो दिहुन्नाय जायो बा आबादारि बिथांमोना दिहुननाय जायो दा जोङो बे समाव बेखौ मख'नांगोन जोंनि आबादारि बिथांमोना गोदो गोदायनि समाव जोङो मोसौ खि बोरमा खि बायदिसिना खि। खिफोरखौ माने बुथुमनानै बेफोरनिफ्राय हासार खालामनानैसो जों आबादफोरखौ मावोमोन। बेखायनो गोदोनि दिनफोराव बायदिसिना मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइफोरखौ जायोब्लाबो जोंनि देहा मोदोमाव बायदिसिना बेमार जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन एबा जानो थाङामोन।
औ
नाथाय आथिखालनि समफोराव बैफोर हायाव हासारफोर हासारनि बिबाङा जोबोद खमायलांनायनि जाहोनाव जोंनि ओ आबादारि आबादारिफोरा गोनोखोआरि आदबजों बानायबाय बायदिसिना रासायनारि आबा हासार होनानै आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बेबायदि रासायनारि हासार होनानै आबाद मावोब्ला आथिखालनि समफोराव आबादखौ जोङो गोबां बिबांनि ओ गोबां बिबांनि जासोनायखौ जोङो नुनो मोना माने आबादारिफोरा गोबां मुलाम्फा जाया। बेनिखायनो आथिखालनि आबादारिफोरा जेरैहाय आबादखौ मावनाय लोगो लोगोनो रज ज'नायनिफ्राय लानानै बिबार बारनायनिफ्राय लानानै फिथाइ थाइनायनिफ्राय लानानै गासिबो समावनो माने मुलि बायदिसिना होनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ दा ओ दा बे समाव आङो नोंथांनिफ्रायबो आरोबाव फंनैसो बिबुंथिखौ मोनथिनो लु मोनदो नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ जि आबादारिफोर बे आबादारिफोरा दिनैनि समावबो आबादखौ मावबाय थायो नामा आरो ओ आबादखौ मावबाय थायोब्ला दिनैनि आबादारिफोरा बा दिनैनि समनि आबादारिफोरा मा मा आदब खायदाजों माने आबादफोरखौ मावो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि ओ खाथिनि ओनस सोलावबो बिदिनो दा आथिखालावबो गोबां आबाद मावनाय जायो आरोना जेरैहाय जोङो मा मा आदब जों मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो ओ जोंहा फार्स्टावनो बिदिनो जोगोनार जिंखा बिदि आरो ट्रेक्टरफोरजों जोङो बांसिन हालेवो आरो ना नाथाय ओ गोदो गोदायहाय बिदिनो नांगोलजोंसो बांसिन हेवनानै मोसौ गावनि न'आवनो जि मोसौफोर दं बेजोंनो हेवोमोन आ रोना नाथाय दा आथिखालाव गोबां ओ सुबुंआनो टेक्टर फोरजों हेवो बिदिनो टेक टरफोरजों हेवनानै जोङो दा ओ मा मा मेगं गायो होननानै बुङोब्ला जोंहा जिंखा जोगोनार पथल आरो थास' बेफोरखौबो जोङो गायनाय जायो आरो ना आरो जोंहा बेजोंनो गोबां रास सायनारि ओ रासायनारि हासारफोरखौ जोङो बा मुलिफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो मानो होनना बुंनो थाङोबा दा जोङो जिंखा गायनायावहाय ओ एम्फौफोर जायोना बेयाव जोङो मुलि होआबानो जाया ओ जोंहा मुलिखौ होथारनांगौ आरो ना नङाबाथाय ओ जोंहा एम्फौ जाजोबबा जोंहा आबाद मावनायाव गोबां लस जायो आरो दा बिदिनो गोबां सुबुङानो ओ आबाद मावनानैस जोङो बिदिनो बेफार फालांगियावहाय मदद मोनबोदों नालाय बेनि थाखायनो जोङो आबाद मावनानैनो गावनि न'खरखौ खायफा खायफा सुबुङाहाय सुंथानानै लाखिदों आरोना नोंथां ओ औ ओ आरो जोंहा बिदिनो माइ जे जि माइखौ जोङो गायखांनानै हा खांगोन मोनखांगोन अब्ला जोङो बे बेनि उनावनो लोगो लोगो जोंहा बेसरनि आबाद मावनाय जायो आरो ना मा होनो बेखौ दुब्लिखौ मोजाङै हेवनानैहाय जोङो ओ बेसरफोरखौ जोङो फोनाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मटर बा बायदि बायदिफोरबो जोङो आबाद मावनाय जायो आ होननानै थां
नंगौ नोंथां दा माइ आबाद होननाय लोगो लोगो आं मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैबावदों नोंथां ओ गोदो गोदायनि मायफोर जेनेबा गोदो गोदाय जोङो ओ जेरैहाय ओ माइसा फाख्रि बेबायदिनो माइमा माइ ओ आसु माइ खरमा माइ बा जासुवा माइ बेबायदि माइफोरखौ जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौनि समफोराव जोङो मावनाय खौ नुनो मोनोमोन नंगौना नोंथां ओ दा बेबायदि माइफोर खौ नाथाय जोङो दिनैनि समाव बा आथिखालनि समाव बेबायदि माइफोरखौ जोङो गोबांखिनि नुनो मोनबांलिया ओ दिनै बेफोरबायदि ओ बैफोर माइफोरखौ माने जोबस्रांलांनायखौ जों नुनो मोनदों बा गोबाङानो बैफोर माइनि आबाद खौ मावलिया आरो नोंथां दा दिनैनि समावबा जोङो आथिखालनि समफोराव माने गोदान गोदान माने ओ माइ आबाद बा माइनि जोलै बायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला ओ बिसमुथि सतुर पसात्तुर ओ सर्न मासुरि ओ रनजित बाहादुर बेबायदिनो लाल बंगा बेबायदि खायसे खायसे माइफोरनि मुंखौ जोङो खोनानो मोनो आरो दिनैनि आबादारिफोरा बैबायदि गोदान गोदान माइ आबादखौसो जोङो मावनायखौ नुनो मोन नङा होमबा नोंथां? ओ नाथाय ओ नाथाय बे समाव माने जोङो माने ओ दिनैनि दिनाव माने आगोलफोर जेसेबांखिनि ओ जोंनि आबादारिफोरा ओ माइब्रा माइ बा जोसा माइफोरखौ जेसेबांखिनि गायोमोन एसेबांखिनि दिनैनि समाव गायनायखौबो नुनो मोनबांलिया जाहोनाव जोङो ओ केजिसे केजिसे माइब्रा माइयाव जौसे रां ओ केजिसे जो सामायाव जोङो सेजौ बाजि रां नैजौ रां होनानै जोङो बायना जानो गोनां जायो नङा होमबा नों थां? माइनि खायसे खायसे माइनि आबादा खमायलांनाय लोगो लोगो खायसे खायसे माइनि आबाद मावनायखौ जोङो खमायनो नुनाय मोननाय लोगो लोगो मा जादों बैफोरबायदि माइनि ओ माइ बा माइरंनि दामफोरखौ जोङो गोबां होनानै बायनो गोनां जादों नङा होनबा नोंथां? ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जि मागो मागो दमासि आव जिहेथु जों फिथा सावनो जोङो माइब्रा बा जोसा माइरंखौ बायो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो माइब्रा एबा जोसानि दामफोरा बेसेबांसो जायो एसे खिन्दआव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां, नोंथाङा बुंनाय रखमनो जोंनि ओनसोलावबो दा बिदि माइब्रा ओ माइआ किल'आवहाय माबा सेजौ रां आरोना। बिदिनो बहाबा बहाबा बिदिनो औ बहाबा बहाबा बोथोरा बा बार लाना बार जोंनियाव बिदिनो दाइनजि रां बा बिदिनो जायो आरो दाइनजि। बिदि औ बिदिनो नब्बै थाखा बिदि जायो आरो।